नोंथाङा
औ खोनादों मोजां
औ औ। औ होमबा नोंथां दा नोंथांजों आङो आ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योब्ला आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां रायज्लायनो थाखाय
औ हागोन हागोन।
औ-औ अब्ला जोंहा गोदोनि जा जोंनि गेलेनाय बेफोरनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन
औ औ दा अब्ला आं एसे बुंग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन।
दा गोदोनि गेलेनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो समाव गोबां गेलेयोमोन जायनि जाउनाव जोङो गोदोनि समाव एसेबां बेफोरबायदि बेराम आजारफोरबो जायामोन मानोना जोंहा खाफथिंनाय बारनाय बायदिसिना हुदाफोरा जोंनाव दङमोनखाय जोंनाव बांद्राय बेराम आजारफोरा बांद्राय फिसा फिसायामोन होननानै आं बुंनो सानो आरोना नोंथां। मानोना ओ बारनाय खारनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहा देहाया गोबां मोजाङै थायोमोन। ओ फिटनेसफोरा मोजाङै थायोमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बे बेफोरबायदि गेलेनायफोरा आथिखालाव गोमालांबाय जायनि जाउनाव जोङो एक्ससाइस गैला मा गैला मबाइल इन्टारनेट बेफोरखौ बाहायनानै जोङो सानसे सानसे गाहाम ओ न' सिङाव दा हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै गेमफोर गेलेयोबाबो आथिखालाव मा ओ गोदोनि बायदि गेलेया लासिनो जा आथिखालाव सोलिबाय थानाय जा इन्टारनेटनि गेम जेरै पाबजि मबाइल लेजेेन फ्रि फायार आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां जा मबाइलनि एबा कम्पिउटारफोरनि इन्टारनेट नि गेमफोर बेफोरखौ एसे जों गेलेनायखौ नुनो मोनोसै आरोना नोंथां।
औ
दा गोदोनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मोननो हायो जेरै जोङो मा मा मुंफोरखौ मख'गोन होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो बुंनांगोन जोङो उन्दै समाव गेलेनो मोननाय हिसाबै जोंहा थाखोमानायखौ बिराद गेलेयो माने थाखोमानाय खेलाखौ। दा बिदियाव मा जायो मा ओ सासे मोनसे ग्रुप थायो आरोना नोंथां बे ग्रुपाव सासेया ओ नागिरग्रा जानांगौ बाखि खिनिया थाखोमायो। ओ ओ बेफोरबायदिनो लास्टाव बे नागिरग्राया जायखौ फार्स्ट नागिरनानै मोनो बियो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय बै मानसिफोरखौ नागिरनांगौमोन आरो। ना नोंथां बेफोरबायदिनो रटेसन जाबाय थायोमोन नागिरग्रा सुबुङा। बेफोरबायदिनो जोंहा उन्दै समाव गेलेनाय हिसाबै जोंहा फुटबलखौबो जोङो बहुद गेलेनो मोनदों फुटबल गेलेनानैबो जोंहा गोबां जाथायफोरबो जालांबाय फुटबल गेलेनानै बबेबा समाव आथिं लोंसायनाय आखाइ लोंसायनाय बिदिनो गाराय बायदिसिना गोबां जालांबाय दा बिदिनो जोंहा गेलेनाय बिथिङाव नायबावोब्ला जोङो ओ बलखौबो बहुद गेलेयोमोन बल माने बै बे जा आखाइजों बानायनाय बल फिसा फिसा अन्थाइ जाबनाय खेला बेफोरखौ जों भट गेलेयोमोन आरोना नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा मोननो हाबावो हिसाबै जोङो गोदोनि खेला हिसाबै बाथाखौबो जोङो भट गेलेयोमोन आरोना।
उम
बाथा गेलेनानैबो बबेबा समाव जोंहा बाथाजों नांजानाय माजानाय बेफोरो गोबां जादों आरोना नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोङो गेलेनाय हिसाबै जोङो गोबां गेलेयोमोन नाथाय जों आथिखालाव बांद्राय गेलेयैनि जाउनाव जों माखौबा माखौबा ओ गेम एबा खेलाफोरनि नामफोरखौनो जों बावलांबाय आरो बेखौ माबायदि गेलेयोमोन जों बेखौबो एसे बावलांबाय दा जोंहा गेलेनाय बिथिङाव नायोब्ला जोंहा मोनथाम मोनब्रैसो बाहागो खालामनानै सावरायनो हायो जेरै जोङो हायाव गेलेनाय दैयाव गेलेनाय दंफां सायाव गेलेनाय बेफोरखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां दैयाव गेलेनाय हिसाबै जोंहा आमाय जुमाय फोरबो गेलेयोमोन जे खानाय हमनाय खेला एबा खर' हमनाय खेला बेखौ जों गेलेयोमोन बेफोरबायदिनो जोंहा हायाव गेलेनाय हिसाबैथ' जोङो माबाखौ गेलेयोमोन नोंथां बै सेन्देलनि साखा एबा जा सेन्देल बुनाय खेला बेखौबो लामायाव गोबां गेलेयोमोन आरो ना नोंथां जोङो जायनि जाउनाव जों माब्लाबा माब्लाबा मानसिफोरजों गिदिर मानसिफोरजों होसो जालाय लायोमोन जोङो मानो होनोब्ला जोङो लामाखौ ब्लक खालामना लायोमोन एबा होथेना लायोमोन गेलेनाय टाइमाव लावथि लानानै दा नाथाय बेफोरबायदि थासारिखौ आथिखालाव नुनो मोनला आरोना नोंथां आरो बिनोनो अगायै बेबो जोङो गोदोनि गेलेनाय हिसाबै जोङो मोननो हाबावो जे जोङो सेलथाव बेखौबो गोबां गेलेयोमोन गोदोनि समाव बिनि गेलेनायनि जा मोनदांथि बे जोबोद जुनियामोन आरोना नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव जोंहाथ' सिलाय बारुद बायदिसिना गैया नालाय जोंहा बेजोंनो बहुद मोजाङै जों गेलेयोमोन बेनो जोंनि थाखाय सिलाय होननानै हमजायोमोन आरोना नोंथां बेजोंनो जोङो गोबां गेलेयोमोन बे गावलायोमोन जोङो बिदिनो सोरबा गाबोबो नाङो जाब्ला खायसे सायो नालाय नोंथां बियो बिदिनो जोंहा बेखौ जों औवानिफ्राय बानायोमोन आरोना नोंथां आरो बेखौ जोङो माब्ला समाव जिया फिथाइ बिदिनो मिसथां फिथाइ बिदिनो खागजफोर सोमनानै बिफोरखौ गावनाय जायोमोन आरोना नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोङो उनदैनि गेलेनायफोरखौ गोसोखाङोला आथिखालाव जोबोद दुखु मोनो मानोना बेफोरो आथिखालाव नुनो मोननाय जालिया नालाय दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
गोदोनि एबा उनदै समनि गेलेनाय होनबानो गोसोआ गोजोननायबो मोनो आरो मा्लाबा गोसोखांफिननोबो आरो मालाबा थांफिननोबो लुबैयो जों गोदोनि गेलेनाय होनबाथाय माने माखासे माने मानो गेलेयोमोन माब्रै गेलेयोमोन बेफोरखौ सानोब्लानो माने गोसोआ एसे गोजोननाय मोनखाङो आरोना जेरै जोङो उनदै समाव उनदै समाव जोङो जेरै ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय जेरै मालायनि दो दोख्ला बायखोनदा माबा माबि बिलाइखौनो फैसा बानायनाय आरो उनदै समाव गोसोबायदि सोरखौबा पुलिस खालामनाय सोरखौबा गथ' खालामनाय सोरखौबा गिदिर खालामनाय बेफोर खोथायानो माने गोसोआव माने मोनसे गोजोननाय ला बो गोरखायो आरोना दा जेखिनि नोंथाङा बुंलांबाय बेफोरथ' गासिबो सैथोआनो बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां गेलेबावोमोन जानो हागौ माने जायखौ जों गोसोआव फैला एबा जों म ख'नो हाला जेरै नोंथाङा बुंलांदों जेरै ओ दैयाव थब्ल'नाय बे दैयाव थब्ल'नायखौबोथ' जोंबो बुहुद गेलेबोबाय हयथ' मालाबा मालायनि फुख्रियाव जुमब्रु ज्रुम बाज्रुमना लाहैसिगोन मा दं मा गैया मिथिला माब्लाबा रजं दंबाबो हाबजाबोसिगोन बेयाव जोङो खर' हमलायनायफोर खौनो बांसिन गेलेनाय जायोमोन खोमा दैयाव आरो माब्लाबा माब्लाबा स समाव सम लानानै हयथ' सोर गोबावसिन थब्ल'नानै थानो हायो मालाबा सानस्रिनाय बेफोरबायदि जोङो दैनि खेलाफोरखौ गेलेनो मोनबोदों दा दैनि गेलेनाय होनोब्लाथ' जेरै नोंथाङा दहाय थाखुमालायनाय गेलेनाय होनदों बेजोंनो माखासे नेमखान्थिफ्रा एखेखौनो होननानै बुंनांगोन जों जेरै जाय गिबि खर' हमजा जेनगोन बिथाङानो बै उननि खेलानि थाखाय बिथाङानो फार्स्ट होसो जेनग्रा जाहैसिगोन आरो बेबो खोब मोजाङानोमोन नाथाय सम सम बेफोरनि थाखाय खोमायाव दै हाबनाय बायदिसिना बेमारफोरबो जानो गोनां जायोमोन आरो थेवबो माने मोनसे जोंनि देहानि थाखाय मोजांमोन जेराव जोङो गावनि देहाखौ माने गावनि देहाखौ बेलेन्स खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना जेरै आथिखालनि बायदि माने ओ एसे खारबानो एसे माबाबानो बेफोरबायदि लोरबां जायामोन जोंनि बाहेरायाव ओं ओंखारनायजों आरो लोगोसे जों गोदो जमा जमा थानायजों माने मोनसे ओ गोजोननाय एबा इन्जयमेन्ट जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोना दा बेनि अनगायैबो जेरै जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि खेला होननानै बुङोबा बाथा गेलेनाय आरो लोगोसेयैनो गिला गेलेनाय आरो लोगोसेनो जोङो सम सम गोदो उन्दै समावथ' बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लानि बेफोरबायदि माखासे फारागथि गैयि जायोमोन जेरै जोङो आयनाल गेलेनो मोनबोदों जेरै हायाव सिन बोनानै गेलेनाय बायदि बायदि आरो लोगो नो जोङो बेबायदिनो मार्बल गेलेनाय आरो लोगोसेयैनो जोङो ओरै गिलाफोरखौबो गेलेबोनो मोनदों जाय मोनसे जोंनि बर'नि दोरोङारि
गेलेनायमोन नाथाय आथिखालाव माने खोब बिबांनि गिला गेलेनायफोरखौ खम नुनो मोनो आरो जोंबो गेलेदोंमोनब्लाबो आथिखालाव माने खोब बिबांनि माने गेलेनायनि रुल एन्ड रेगुलेसन एबा नेमखान्थिफोरखौ जोंबो सम सम एसेब्लाबो बावनो हमबाय दा दा जोङो गुबुन हादोर एबा गुबुन माने गुबुन हादोर एबा गुबुन हादोरमानिफ्राय जोङो नायनानै गेलेनाय हिसाबै जोङो जेरै ओ क्रिकेटफोरखौ बुंनो हायो आरो लोगोसेयैनो जोङो फुटबलफोरखौबो बुंनो हाबाय आरो लोगोसेयैनो बायदि जेनेबा जों जेरै भलिबल बे गेलेयो बेफोरथ' गुबुन माने हादोर फोरनिफ्राय नायनानै जों गेलेनायफोरखौनो बुंनो हागोन आरोना बेफोरनि अनगायैबो जोङो बेफोरबाय दिनो अन्थाइनि खेला हिसाबै जोङो अन्थाइ गावनाय गेलेनाय आरो लोगोसे जोङो ओरै नायोब्ला नुनो मोनो जोङो अन्थाइ गेलेनाय आरो लोगोसेयैनो गर गेलेनायबो अन्थाइजोंनो गेलेनाय जाहैबाय बेफोरो थ' बेफोरखौबो जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो जेराव जोङो माने उन्दै समाव गेलेबोबाय मोजांबो मोनबाय दा बे गेजेरावनो फंनैसो खोथा बुंनो सानो जेनेबा गोदो थारैनो मोनसे माने माने रां नांगौब्लाबो थाइसे थाइनैनि रांनि गेजेरजोंनो जेरै मार्बल बायनाय मानाय बेफोरजों जोङो माने गेलेनो मोनोमोन आरो ना आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि जानानै गैलिया होननानै बुंनांसिगोन जोङो जे जों आथिखालाव माने मबेल मबेलावनो बांसिन गेलेनाय खौ नुनो मोनो दा बेफोराव खोब बिबांनि जेरै जों फ्रि फायार पाबजि बायदि बायदि गेमफोरखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो देहा देहायारि नायोब्ला आथिखालनि गथ'फोरखौ इमान जे सित्रं बेफोरखौ नुला जायफोर माने गेमजों गेलेयै गैलेयै मोनसे एडिक्टेड जालांबाय आरो हयथ' सोरनावबा सोरनावबा जों आथिखालाव समाजारि बिजोंजों नायोब्ला नुनो मोनो जे उमुगा उमुगनि बिफानि एकाउन्टनिफ्राय उमुग गेमाव गेलेनानै उमुख माने फिसार्सखौ बायनानै उमुख रां थांबाय बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोनो आरोना दा नोंथांनि दा नोंथांनि बायदिब्लालाय जों बेफोरखौ माबायदि होबथानो एबा माबोरै होबथानो आरो लो गोसेयैनो जोङो दोरोङारि गेलेनायफोरखौ माबोरै हमथाना लाखिनो हागोन होननानै नों नोंथाङा सानो एसे बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां आं जिखिनि हायो एसे फोरमायलांनोसै नोंथां दा जोंहा मबाइलनि गेम गेलेनायखौ नोंथाङा बुंलांबाय जायनि गेजेराव जोंहा अनलाइनाव गेम गेलेनायनि जाउनाव खायसे खायसेया गोबां रां खरसा खालामनानैबो जा बिनि फिचार्सफोर बेखौ बायनानै लायो नङा होमबा नोंथां जायनि गेजेर जोंहा गोबां रां खरसाफोर जायो बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा गि बियावनो पेरेन्टस एबा जाय दिथागिरि बिसोरो ओ स्ट्रं जानांगोन स्ट्रं माबोरै जानांगोन होनब्ला जोंहा गथ' गथायफोरनो बांद्राय मबाइल हगारना होयोब्ला बुजिस'यै समावनो मबाइल हगारना होयोब्ला बियो बिदिया जानायनि गोबां खाबु थायो बेनिखायनो जोंहा जा पेरेन्टस बिसोरो